हेल'
नोंथां मा खालामगासिनो दं?
उम दङ नोंथां।
औ औ
अखा हदों नामा नोंथां नोंसोरनिखिजाय।
औ जोंनिथिं अखा हागासिनो दं
अ ओं जोंनिखेबो अखा हागासिनो बिराद बेकग्राउणड नयस फैयाखैना?
फैआखै
अ मा खालामगासिनो दं होनदोंमोनलाय।
दायो उन्दुना दङ अखा हाबाय थादो ना जेबो खामानि मावनो हायाखै मोसौ बोरमालायनो दोङो लाइनो हायाखै
औ औ आदसा आदसा ओ होमबा जोंहा हेलौ
औ खोनादों दे
औ अ होमबा जोंहा माने नोंनिया दावराव जागासिनो एसे एसे
नंगौ।
औ
दाबो नामा
दााजायासै औ औ होनोमबा जोंहा दाथ' अखा हागासिनो दैज्लां बोथोर दैबानानि सोमोन्दैनो एसे रायज्लायनोसै नामा?
अ अ जागोन दे।
होमबा बुंना होनोसै आंनो एसे
औ दे बुं जागोन
औ दाथ' दैज्लां बोथोर अखा हागासिनो दा बायदि समावनो माने दै माने दैबानाफोराबो जायो आरो। दा दै दैबानाफोरफोरखौ होनोबाथ' बुहुद खहाबो लाबोयो खायसे बेयाव मोजांबो जायो नङा होमबा बुहुत खहाबो दं मोजांबो दं दै बानिया बिदिनो न' बां गारि मथ एकदम जायगा गिदिर दैबाना फैयोबाथ' आरो गासिखौबो मानसि बुखारना लांजोबो नङा होमबा सोब सम्पथिखौनो दं खालामलांजोबो
उम उम
ओ जेरै हाजो बिदिनो दै खाथिफोर एबा लैथो खा खाथिफोराव थानायफोरना बांसिन खहा जायो आरो दैबाना फैबा दैमाफोर थानायफोरा दा गिदिर गिदिर दैमा थायो। बिदिनो गामि ओनसोलफोराव खायसे खायसेयाव दलं गैया दा बे जोंनि ओनसोल बिनो मोनसे गिदिर दैमा दङ आरो दं होननाय माने दलं गैया थांलाय फैलाय स्कुलनि कलेजनि गथ'फोरा माने जोंना फैनो थाखाय बिराद प्रब्लेम जायो आरो बेफोरबायदि दैबाना नाजायो जोंनियाव बे समाव माने दैज्लां बोथोराव दैया बारारि बोयो आरो देरिंनिया जोंनाव दिरिं दैमा दं मोनसे बे दिरिंनि थाखायनो माने दा दंआबो गैया खनसे माने बो सोरबासो सिगाङावनो माने दैबाना फैनायाव बायदों आरो आन्दौ नङा गिदिरानोमोन पाक्कानियानोमोन बायनानै माने दिनैसिमबो बानायनाय जायाखै आरो बे दलंखौ बेबायदिनो आरो आो दाबो बानायनाय जायाखै दा बिराद प्रब्लेम जायो आरो गथ'फोरा कलेज थांनाय स्कुल थांनाय बिराद प्रब्लेम जायो सोरबा सोरबा गोलैनायबो नुयो दों आं माने बे दलङाव बेबादिनो जिउनिबो बहुत रिस्कि जायो आरो बेबायदिनो आरो उदै दै बाना फैयोबाथ' आरो गासिखौबो बुखारलांखाजोबो ना फोरबो मोने खिन्थु खायसे खायसे समाव दै दैबाना फैनानै माने एसे एनै फैनायफोरा हासार गालाङो आरो जोंनो दैबाना फैनायफोरा माने दुब्लि फोथारफोराव जुदि इदिनो एसेल' दैबाना फैनानै थाङोबाथ' जेबो प्रब्लेम गैया हासार फोरा नंआ जोंनो माने ओ गुबुन गुबुन गोजान गोजान निफ्राय बुखारना लाबोनानै माने जोंनिया दुब्लि फोथारफोराव माने हासारखौ होना गालाङो आरो खिन्थु गिदिर फैयोबाथ' जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा लाबोयो आरो जेन बेबायदिनो आरो द टाउन सोहोरफोरावथ' जुदि एसे अखा खा हायोबानो माने दैबाना जायो आरो दा गुवाहाटि बायदि जायगाफोरावनो एसे अखा हायबानो माने ड्रेनफोरा जमा जानानै फुल जानानै माने बुहुद जिउ खहा जानायबो नुदों आरो बेबायदिनो बेयाव आरो द्रेन फोर जेखेबो गलांनाय जायगा गैला सुबुं अनजिमायाबो बांबाय बे बेफोरनि थाखायनो माने ओं दैया बुंनानै माने एकदम एसे एसे लामाफोरा थाबायनो दिगदार एसे एसेयावनो माने एसे अखा हाबानो माने दैया बुंनानै थाबायनो मानो दिगदार इफोरथ' आरो गोजाननि बाथ्रा दे लामाफोराव गारिफोरा खारनो हाया गारिफोरानो गब्र'लाबायनाय नुयो आरो दा बिदिनो बे दाख्लैसो आरो अरुणाचल प्रदेशआव मोनसे दैबाना फैदोंमोन नङा होमबा
ओं नंगौ
बेयावबोथ' बुहुद खहा जादों बिदिनो न' बां बायदों न' बुंंबाय ने थ' बार बहुदाखैजेनबा मानसि थैनायबो नुदों आरो जखम जादों सोरबा सोरबा माने दै बानाया दुखुबो लाबोयो सुख'बो लाबोयो आरो बांसिन दुखु खुगुन लाबोयो न'खर न' बां बारि बागानखौ अंख' खालामलांजोबो
बेबायदिनो आरो दैबानाफोरा मा बुंबावनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना आरो दे दैबानानि सोमोन्दै
अ अ दे आं गसे फोरोमाय नायनोसै नों
ओं
जोंहाथ' दै बानाया माने बोसोरफ्रंबो माने आसामाव जाफ्लायबाय थानाय मोनसे जाथाय नांसिन आरो औ आसामाव माने दैबानानि जेंनायानो गोबां आरो दा बे दैज्लां बोथोर दैसा दाबायदि समावनोमोन गोबां फैबानो जानायखौ नुनो मोनो आरो निउसफोराव बा निउस नायबानो मा मुगाव बेबायदि दै लोमसावदों बेबायदि जादों होननानै नुनो मोनो आरो बेखौनानै औ बहाबा मानसि थैनाय बहाबा जिब जुनार थैनाय बेबायदिनो न' ब लां फुर माने बोरि हाफोराबो माने खुगालांनाय बा दुब्लि फोथारफोरावबो गोबां खुरखा लांनानै गैया जानाय बेफोरखौ नुयो आरो दै बानायनि थाखायनो औ बेजों लोगोसे आरो औ नोंथाङा बुंनाय बायदि बे बे हानथा मेला बेजों बे माने बारलायनायफोराबो दलंफोरनि थाखायनो मान थांलाय फैलाय नो हाया जायो गोबां माने औ बिथिंनि मानसिया बिदिनो थांनो हाया गोबां हान्था मेला बेफोर फालांगि बा औ औ गुबुन गुबुन खामानिफोराव थांनो हाय जायो औ औ आरो जोंहा दा दैबानाया मानो जोंहाथ' दा माइ गायनाय दा माइफोरखौ गायनानै दोनोब्लाबो माने दै बानाया फैनानै माने दैबानो खमहैनायनि माइआ माने गासैखौबो लेमजोबो आरो दैबानाजों थैफ्रावजोबो गेजेर गेजेर थै फोयो बेफोरखौ माने जों गायफिननो गोनां जायो औ ग - बेनो गोनां जायोबा किसुमाननिया गासैबो आबादानो माने थांखायो आरो बेबायदियाव गोबां औ आबादारि गोबां दुखु दाहाजों मोगा मोगि जानांगौ जिहेतु आबाद मावनाय गोबां रां खरसा जायो एसे आबाद मावब्लाबो आजिखालि माने ट्रेक्टरनि मानसि गायनाय हाजिरा ख खिसुमान खोथिया बायनानै गायो आंखाल जायोब्ला औ बेबायदिनो गोबां खस्थ' आरो सान्दुं अखा बाराव गायनायफोरा माने बि दैबाना जोङो लांफा जायो आरो माइ फोरा माने थब्रजोबो बे बे समाव माने गोबां दुखु दाहजों नारसिनजायो आरो औ औ आरो जिहेतु दै बानायाबा माने समायाव माने नांगौ माइ गायनायनि सिगाङावबो फायना थायो ओबानो दै राननायखौ नेबाय थानो नांगौ फांसेथिं बोथोराबो थांबाय थायो माइ गायनायनि बेबायदि जायो आरो
गोबां बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव माने एसे गोथौ जानायजों बेबायदि माइ गायनो हायि प्रब्लेमखौ गोबां नुयो आरो आंङो औ बे आरो गोबांओं आरो न' स' लोमनायखौबो माने गोबां नुवाबाबो माने एसे आंथुसे बा बेफोरबायदि लोंनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरावबो औ औ माने गोबां बारि बागान गासैसिबो माने बेबायदिनो माबासो लोमस'नानै थायो जायजों माने खम ओ जायगाफोराबो गोबाङ जानायजों लोगोसे मोसौफोर लायोब्ला अमा लायोब्ला बबाव दोननो बबाव दोना बेफोरबायदि जायो आरो मानसिया माने गाव थनोनो जायगा गैया आरो जिब जुनार लायोब्ला गोबां खस्थ जायो आरो खोनायो जे औ मा थावरि फोथायोब्ला माबा फोथायोब्ला हरफोराव खोनायो ओ बायसिगोन बा बायां बायां जादो अब्ला माने गोबां गियो आरो। हरावनो फायोब्ला मा खालामगोन जिब जुनार बा औ मानसि माबोरै रैखा आरो गुबुन बेसादफोरखौबोथ' दिखांना गालांजोबनोबो जायगा थैजोबा बेबायदि जायो औ माइ दै बेबायदिनो जों न'साव जयो जोबो आरो न'खराव थानाय माइफोराबो बाख्रि बा दुलिफोराव थानायफोरावबो सिजोबो माइफोरा औ खिसुमान बेेबायदि आरो डुलिफोराबो बा बाख्रिफोराबो बायना होननायबो नुयो आरो आङो ऐसे नुनो मोन्दों बेफोराव माने माइ सिजौबो औ गोबां माने दुखु जारला जानायखौ नुनो मोनो आरो औ बेजों लोगोसे फारसेथिं सिं नायोब्ला माने मुलाम्फा होनोब्ला बे नाफोर मोननाय दैबानाजों ना गोरलै फैयो बानायनायबा औ बेफोर बेफोरखौनो नुनो मोनो गोबां ना मोनो हायो बा फाननोबो हायो बेफोर नाफोरखौ औ औ आगोल नोंथांङा बुंनाय बायदिसै बे औ औ औ
जों जोंनियावनो मोनसे दैमा दं आरो बेयाव बिराद ना मोनो। दा बिराद मोनो आरो बे मुदला ना होननायखौ मिन्थिगोना नोंथाङा?
ओं मुदला दा मोनो जोंनिखिजाया बिराद माने दैमाया बिराद गिदिर आरो दा दैमाया गोमोसो फैयो आरो दैया गोजों फैया मोन बेयाव ओरैबायदि मुरदला ना मोनो बे खर'आ एसे समान टाइपनि आरो बे गिददिर गिदिर बिदिनो लाङि साबाथाय मोनो आरो बिराद माने लोमां लोमां जाजोबबाय आरो जोंनिया माने गामिनि आधाखोननो खुरखाजोबबाय माने माने इजु इखिनि लामाखौ जुदि मोजां फांना रानोबा ओं एकदम न' खाथियावनो जुदि बानायना होआबाथाय माबााजोबसिगोन आरो लासै लासै खुरखा लांजोबगोन बायदि जाजोबना थांङो जाजोब्बाय दाथ' आरो नायनो थांबा दा बिराद खुरखाबाय खोमा
उम बा नोंथामोन थिं माने दैमा गिदिर गिदिर थानायख दै बाना बायोब्ला माने गिथावनायानो
गिथावनायानो जोंनिखि बिराद गिदिर दैमा दं मोननैबो साइडखि दं मोनसे गिदिरिं दैमा मोनसे गि आरो फाग्ला दिया दैमा
औ फाग्ला दिया गिदिरबानो जोंनिथिं माने बेबायदि माने मोनस्रि दै दै माने दैमा नंङा दैसा दोङो बेयाव माने माथ माथावरि माथावरि बायदि खोनागोनदों आरो जोंनिथिं फैनो हायो खिन्थु बांद्राय जाबा बे मा थावरिया बायां बायां जायो आरो बेखौ गिनांगौ जायो आरो
अ
बेनिफ्राय बेबायदि दैमा गिदिर गैयाब्लाबो अखानि दैयानो मानो जोंनि जायगाया गोथौ जाहैबायना एसे बे माने अखानि दैयानो साहा दिं फैनायफोरा गासिबो मानै जोंनिथिं फैजोबो आरो औ खोलाहा
अदालगुरि ओं अदालगुरिखिबो आं मोनसे गामियाव थांदोंमोन माने इयाव माने गामिया बिराद गिदिरमोन आरो मोनसे फाग्ला दैमा दोंङो बे दैयानो माने सब लांजोबनानै धंख' खालामनानै माने गामिया खालि जाखाबाय आरो दा बेयाव गासैबो खारजोबनानै बेलेगाव थाहैजोबबाय ओमफफ्राय आरो बिदि गामि नुहैदों आं माने
अ औ
औ औ
मान मोजांङै थानो हाया दैलां बोथोराव बा मोजां न' लुनो
औ ओ।
गिबाय थानांगौ जायो।
ओम ओ ओमबा नोंथां ओं दैबानि सोमोन्दैथ' जों बहुद रायलायबाय दैबानाया इदिनो खहा गोनां ओ होमबा जों दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
अ।
हेलौ अ औ औ टाइमाबो जाबायना।
औ औ नंगौ दे औ गोजोननाय थाबाय।
दे ओमबा नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
हो औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।
अ अ।
दैबानानि सोमोन्दै सावरायनानै मोजां मोनबाय।
औ औ आंबो मोजां मोनो।
ओम दे होमबा ना नोंथां।